हेलौ
औ नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ गिबियावनो फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। अ नोंथाङा दासान्दै इदि फ्रि दङबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा एसे सम होनो हाग
औ नोंथां रायज्लाय जागोन
औ औ दे बिदिब्ला जोङो जोंनि देहायारि जोथोननि सायावनो एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां ओ जोङो जोंनि देहाखौ मा बायदियै जोथोनै लाखिनांगौ माबायदियै ओ जोङो गोग्गो देहा दानांगौ बिनि सायाव एसे सावरायलायनो होनबा न' ओ अ ह ओ दा बिदिब्ला नोंथाङा जोङोदि जोंनि देहाखौ माबायदियै जोथोनै लाखिनांगौ एबा दे देहाखौ जोङो गोग्गो लाखिनोब्ला मा मा जानाय खाजाफोरखौ जों जानांगौ बिनि बागै एसे फोरमायग्रोना होगोन नामा नोंथाङा
औ नंगौ जोङो गिबियावनो आंखौ नोंथांनो फोरमायसै जों थांना थानो थाखाय जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखिनाया जोंनि थाखाय गोनांथार बेनि थाखायनो जोङो फुङावनो से थाबैनो सिखारनांगौ जेरै बा दा द' बा द' रिंगानि सिगाङावनो जोङो सिखारनानै जोङो मोजाङै फ्रेज जानानै मोखां सुना ब्रास खालामनायनि उनाव जोङो हायोबा एसे दै लोंग्रोनांगौ जोङो गोबाङानो मिथियो जोङो फुङावनो उथिनानै एसे दै गुदुं दुंब्रु दैखौ लोङोबा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां होनना मिथिनो मोनो मानो होनब्ला जोङो जों एसे दै दुंब्रु रोंबला जोंनि उदैनि जा गेस बेफोरो गैया जायो आरो देहाया एसे मोजाङै थायो बेनि उनाव जोङो दै लोंखांनायनि उनाव एसे जोङो फुङाव मोजां सावस्रिनि हावा जानो थाखाय जोङो फ्रेस हावा जानो थाखाय जों ङो लामायाव नङाबा एसे गावनि ओनसोलाव थानाय जोङो फिल्डफोराव एसे थाबायहैनांगौ बेनि उनाव जोङो जा हायो एसे खारदिंनांगौ नङाबा जोङो जाखिनि गाव थिगौ एक्सारसाइस बेखौ जों खालामनांगौ बिदि खालामोबा जोंनि देहाया मोजाङै थायो लोगोसे जोंनि आखाइ आथिं सानाय बेफोरबो गैया जायो सिंस्रि सानाय आथिं आखाय जरा जरा सानाय बेनि उनाव जों
नंगौ नंगौ
फैनानै जोङो आरो एसे दै लोंना होबावनांगौ बिनि उनाव लोगोसे जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनोबा जोंनि जानाय लोंनाय बुङोबा जोङो फुङावनो ङो फिथाइ सामथाय जानो नांगौ मानो होनबा जोङो फिथाइ सामथाइ जायोबा जोंनि देहाया जोबोद मोजाङै थायो जेरै जोङो आपेल आंगुर बेफोरखौ थाइजौ जा जोङो न'आवनो गाव गावे गायना मोननाय फिथाइ सामथायाइ लोगोसे जोङो हाथाय बाजारावबो बायनानै मोनो दुखानफोरावबो जोङो बेफोरखौ जानांगौ आरो जोङो देहा खौ मोजाङै लाखिनोबा बांद्राय बायजोनि मुवाफोरखौ जानो नाङा मानो होनोब्ला बायजो जोंनि मुवाफोर जायोब्ला जोंनि देहाया एसे गाज्रि फैयो बांद्राय बा बाहेरनि मुवाफोरा जाहैबाय जोङो खनले खनले मोनसे थावआवनो संनाय बेसादफोरखौ जों जानो मोनो बेफोरखौ जायोबा जोंनि देहाया गोबां गेस सोमजियो बायदि बेरामाव गोग्लैनो हागौ बेनि थाखायनो जोङो बायजो नि मुवा जानायखौ एसे बन्द' खालामनांगौ जोङो न'आवनो गाव जा हायो गोथां मैगं जोङो बुथुमनानै मिथिंगानिफ्राय मोननाय एबा जों न'आवनो गाय गाय गावनाय जेरै लाइ फालें बिदि गोथां बिलाइ आरो मानिमुनि बेफोरखौ जोङो फेदलाथा बेफोरखौ मिथिंगानिफ्राय जोङ बुथुमना मोननायखौ जानो नांगौ। बेफोरखौ जायोबा जोंनि देहाया गोग्गो आरो सावस्रि मोजाङै थायो। लोगोसे बेमार आजारनिफ्राय जों एसे आरायख'' मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ निसा बुस्थुनिफ्राय जोबोद गोजानाव थानो नांगौ नों खोनादोंना औ मानो होनोब्ला जोङो जौ सि सेरेप सिकारेट बिरि सा दा सिखर बेफोर गासै पेकेट बुस्थुनिफ्राय जों गोजानाव थाथारनो नांगौ। बेफोरखौ जायोबा जों गोबां गोबां बेराम जानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो सिखारेत जोंनि लिभार किडनिया जोबोद गाज्रि जायो नङा होनोब्ला औ मानो होनोब्ला सिक्रे सोबनायनि उनाव जा बिनि गाज्रि मुङा ओंखारो बियो जोंनि उदै सिङावथ' थांथारोना नोंथां। बेफोरो जोंनि उदैनि लिभार किटनिनि थाखाय जोबोद गाज्रि बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ नागारथारनांगौ। जोङो लानो नाङा आरो सिगारेट फोरा बिरि सारा बेफोरथ' जोबोर गाज्रि ना निसा बुस्थुआ जोंनि देहाजों लोगोसे जोंनि ब्रेनखौबो नस्थ' खालामो।
औ थारैनो थारैनो औ बे औ औ औ दे दा नोंथाङा आंनो जिथु फोरमायनानै होबाय थारैनो ओ बियो गासैबो सैथो ओ जोङो देहाखौ ला खिनो थाखाय जोङो बायदिसिना निसा बुस्थुखौ लानो नाङा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जानायनि मेन मोनसे ओ मेन मोनसे आदारानो जाहैबाय निसा निसा आदार जेनेबा जेरैहाय निसा जानाय एबा नि निसा लोंनाय बेयो जोंनि देहाखौ जोबोरैनो गाज्रि खालामो आरो बेजों लोगोसे जिथु नोंथाङा बुंबाय देहाखौ मोजाङै लाखिनाय बा एक्सारसाइस एक्सारसाइसनि खेथ्रआव जोङो बिदिबो बुं हायो बे समाव आं बेखौबो बुंनांगोन जों बायदिसिना रोखोमनि खेला गेलेनानै जोङो जोंनि देहाखौ स्ट्रं खालामनो हायो एबा गोग्गो खालामनो हायो। ओ थिग जेरैहाय नोंथाङा गिबियाव बुंलांबाय जानाय लोंनायनि बाथ्रा नङा होमबा दिनैनि दिनाव ओ दिनैनि दिनाव गोबां हाथाय बाजाराव जोङो बायदिसिना ओ बायदिसिना माने फिथाइ सामथथायखौ मोननो थाङो। जेरैहाय आफेल आंगुर थालिर बायदिसिना बेबायदिनो ना थाय मोनसे मख'नो गोनां बाथ्राया बेनोदि जोङो दिनैनि दिनाव ओ बांसिनानो गोग्गो फिथाइखौ दिनैनि दिनाव जोङो नुनो थांनो मोनला खारन मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव गासैबो आबादारिफोरानो गासैबो फिथाइ सामथाइखौ बायदिसिना एम्फौनि मुलि एम्फौनि मुलि बा बि बिफां देरनायनि मुलि बायदिसिना रासायनारि हासार होनानै फिथाइ सामथायाइखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेनिखायनो जों बै फोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जुदि हाथाय बाजारनिफ्राय लाना बायनानै लाना फैनानै जोङो ओ रैनो सुवा लाबसिनो जानायाबो जोंनि थाखाय बिस गोनां आरो औ औ बेनि नि थाखाय आं सानो मा फिथाइ सामथथायफोरखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लानानै फैयोब्ला एबा मै आं थाइगंफोरखौ जों हा बाजारनिफ्राय लानानै फैफोरखौ मोजाङै सा खोन सिखोन सुनानै दैयाव मोजाङै गोदौ गोजौ जासे माने रुग्रोनानै बाद- मैगंफोरखौ रुग्रोनानै जानां गौ बा फिथाय सामथाय फोरखौ मोजाङै साफायै सुनानै जायोब्ला हयथ जोङो बेबादिनो बिस गोनां फिथाइ सामथाइनिफ्राय हयथ' रैखा मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बाथ्राया बेनो बे समाव आं बेखौबो बुंनांगोन जोंनि देहाखौ जोङो गोग यै लाखिनो एबा स्ट्रंयै लाखिनो थाखाय जोङो मान जिहेथु जोंनि देहाखौनो जोंनि सम्पद होननानै जिथु बुङो जोङो जोंनि देहाया गैयाबा जोंहा जिउवाव जेबोआनो गैया बेखायनो जोङो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय साफ्रोमबो जों साग्रिद जानांगोन। जेरैहाय नोंथाङा बुंबाय फुङावनो सिखारनाय फुङावनो सिखारनानै जुदि नों थाङा एसे एक्सारसाइस खालामोब्ला दै दै एसे लोंना जुदि एसे एक्सारसाइस खालामोब्ला हयथ' देहाया मोजाङै थायो। आरो सानजौफुनि समाव जुदि ओ नोंथाङा एसे माने बेरायग्लाङोबा बा थाबाय थिङोबा जनानै बा उन्दुनानै थाबाय थायाबा होमबा नियाबो मानि देहाखौ जों लाखिनो हायो। आरो जेब्ला जों मोनाबिलि समाव जोंहा एसे ओ ओ थाबायनायनि बा बेरायनायनि हुदा दं बैफोर जुदि हुदाफोरखौ जोङो मोजाङै लाखिलाङोब्लानो हयथ' जोंनि देहाया गोग्गोयै थायो आरो।
औ
मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो आथिखालनि दिनाव जोङो माने जानाय लोंनायनि ओ बिथिंनिफ्रायबो जोबोर गावखौनो गाव साबधानै लाखिनो गोनां जाबोदों। सिगाङाव आं जिहेथु बुंलांबाय जोंनि फिथाइ सामथाइफोराव बायदिसिना रो खोमनि रासायनारि हासार होनाय बा एम्फौनि मुलि होनाय बैफोर ओ फिथाइ सामथाइखौ जों जुदि जों जाफ्लाङोबा हयथ' जोंनि देहाया माने ओ बायदिसिना रोखोमनि खहा जानो हागौ आरो बे खौबो जों मख'नांगोन नङा होमबा नोंथां? ओ ओ आरो दिनैनि दिनाव माने जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो ओरैबायसा माने ओ गावसोरनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय माने जोङो खेला धुला बायदिसिना गेलेनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरैहाय जोङो फुटबल भलिबल, काबादि, खारनाय, बारनाय ओ खमलायनाय। ओ बायदिसिना बेफोर खेलाफोरखौ जों गेलेनाय मोनो आरो बैफोर ओ खेलाखौ जुदि गेले योबा बेफोर गेलेमुखौ जों जुदि गेलेयोब्लानो जोंनि देहाया गोग्गोयै थायो होननाबो आं सानो आरो नो थां। ओरैनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो ओ लाइमोन सेंग्रा सि ख्लाफोरा गेरेयो खेरा खेला जुदि गेलेयोब्ला मा मा खेलाफोरखौ गेलेयो ओरै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बिदिनो नोंथाङा आगोलाव फोरमायनाय बेसे बिदिनो फुटबल गेलेयो आरो क्रिकेट गेलेनायखौ नुनो मोनो लोगोसे काबादि आरो गोदोथ' उन्दै जोङो गेलेनो मोन बोनाय गुल्ला बेफोरबायदि जोबोद ओ गेम ओ गेलेनायखौ गेल नुनो मोनोमोन आरो दानि जुगावबो गेलेनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा जा मिथिगौ गावसोर बे बिदिनो जोलुरबो गेलेनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनो नांथारगौ जाहाथे बिसोरनि देहाया मोजाङै थायो आरो गोग्गो सावस्रि थायो आरो आथिं आखाइफोरा राफोद गोरायै थायो बेनि थाखाय।
औ औ नंगौथौ थारैनो औ दा ओ नोंथाङा ओ जिहे थु जोङो देहायारि मोजाङै लाखिनायनि थाखाय सावरायबाय। हयथ' नोंथाङाबो नोंथांनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय दिनैसिम बेबायदि नाजाबोदों नङा होमबा अब्ला नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ ना ओ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय नाजाबोनायाव नोंथाङा मा मा फिथाइ-सामथायफोर जाबोदों एबा मा एक्सारसाइस साइस खालामबोदों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ गिबियावनो आङो फुङावनो उ थिनानै जोंनि जा ओनसोलाव थानाय फिल्ड दङ बेयाव आं थांनानै खमैबा आङो बिदिनो से घन्टा गाहाम आङो बिदिनो खारदिंदों। गिदिंदों आरो जा आं मिथिगौ बे एक्सारसाइस खालामदों बेनि उनावबो आङो फुङावनो उ थिनानै दै लोंथारो गिलाससे गिलासनै लोंनो नांथारगौ। जोंनि उदैनि गेसनि थाखाय जोबोर मोजां दैया। बेनि अनगायैबो दै गुसुनि सोलाय जोङो एसे दै दुंब्रु खालामना लोङोबा जोंनि देहानि थाखाय मोजांथार। आं बिदि खालामबोगासिनो दं आरो जोबोद मुलाम्फा मोनदों आं देहानि थाखाय। बेनि अनगायैबो आङो फुङावनो उथिनानै दालिम फिथाइ, थालिर आरो आफेल आंगुर बिदि थ' आङो जादों।
औ औ नंगौ।
देहानि थाखाय मोजां जोंनि जोबोर आङो बेफोरखौ जाबोदों। फुङावनो सिखारनानै नोंथां।
औ औ औ थिगानो दङ दा नोंथाङा आ गावनि देहानि थाखाय जोबोरैनो जोथोन लानाय दिनै नोंथांनिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय। जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो आं सानो मा बे समाव नोंथाङा गावनि देहाखौ जेरैहाय जोथोनै लाखिबोदों बिदिनो आरो नोंथ जुदि गुबुनखौबो जुदि फोरमायनो हायोब्ला हयथ' बिथाङाबो नों नोंथांनि बायदि देहाखौ जोथोनै लाखिबोनो हागोन आरो बेफोर बाथ थ्राखौनो जुदि जोङो सेयार खालामायोब्ला हयथ' गासिबो गावनि देहानि सायाव मोनसे अनखांनाय आरो गावनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनायनि थाखाय मोनसे नाजानाया फैगोन होननानै नै आं सानो आरो। नोंथां नङा होमबा? औ औ दा जोङो बे जोबोर माने माने ओ खोथाखौ सावरायबाय जोङो देहाखौ ओ बे बिथिङाव जोङो माबायदियै लाखिनांगौ बेनि बागै सावरायबाय। आङो जोबनायाव नोंथांनिसिम आरो मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों ओ नो नों थांमोननि ओनसोलाव बेबायदि देहाखौ गोग्गो लाखिनायनि थाखाय बेबायदि मायाबाफोर ओ सोर कारि भाबै प्रग्रामफोर जायो नामा?
औ जायो नोंथां बिब्दिनो जोंनि हेल्प लाइननिफ्राय बिदि फैयो जेरै डाक्टरफोर फैयो बिसोरबो जोंनो देहाखौ माबायदि लाखिनांगौ सम सम जोंनि गामियाव फैनानै बिदिनो मिथिं खुङो आरो एसे बिसोर जा हायो मि मिथिगौ बेखौ जोंनो फोरमायनानै होयो। बेनिफ्राय जोंनो माबायदि जोङो जानांगौ लोंनांगौ जोङो मारै जायै लोङोबा मा बेसादखौ जायोबा जों जोङो मानिफ्राय मा भिटामिन मोनो बेफोरखौ बिसोरो फोरमायना होयो आरो। जों जाखिनि हायो जोङो जा मैगंखौ जोङो जायोब्ला जोङो देहानि थाखाय मोजां बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जायो एबा जोङो मोननाय खिनिखौ गाव न'आवनो गायनानै जायो। जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै जायो।
औ औ थारैनो थारैनो सैथो। औ दे बिदिब्ला समाबो जोंहा